हेलौ औ हेलौ औ खोनादों नोंथां औ
औ होमबा जोंहा दिनैनि टपिकआ बेबायदि बर' आइजोफोरनि बेबायदि फिसिनाय जेरै जोङो बुङोदि अमा बोरमा एबा बायदि रोखोमनि दाउ हांसो गोबां बेबायदि एम एमफु लाथा बायदि बायदिफोर बर' आइजो फोरा जों फिसियो जों मिथिगौ आङो होमबा जागायग जागायजेननोसै ना
औ जागायनोसै जागायदो दे औ
गिबियावनो आङो बुंग्रोनोसै बर' आइजोफोर जों मिथि मिथिगौदि अ बर' आइजो आइजोनि बेबायदि गानग्रा एबा बयनिख्रुइ मुंदांखा गानग्रा जिया जाबाय दखाना आरो लोगोसे फालि आरो बेजों लोगोसे बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि बेबायदि ओ दालु दालायावबो एक्सपार्ट आरो बेजों लोगोसे बेबायदि फिसिनायावबो बिराद आखा फाखा जों मिथियोदि बर' आइजोफोरा बेबायदि बोरमा एबा अमा हांसो दाउ एम्फौ लाथा गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमै फियो आङो मिथिनाय बायदिबा ओ आङो बेबायदि मेगनजों नुनाय महरैबा आङो एम्फौ लाथा बे एम्फौ लाथाखौ फिसिनायनि आदबा बिराद बेबायदि समायना आरो आसोरित जेब्ला एम्फौ लाथाया एम्फौ लाथया बिदै ओ सिखिरिया बिदै दैनानै ओ जेब्ला फिसा फिसा एम्फौ जायो अब्ला बेबायदि एन्न्दा इन्दि बिलाइ होननाय मोनसे बिलाइ बिलाइ दोङो बेखौ होनानै बेबायदि एम्फौ फिसा फिसाखौ बिदि फेदेरनानै आरो बिखौ गोदोर गोलाव खालामो आरो बिनि बेबायदि गाबा देरोबा बेबायदि गोमो गाब जालाङो आरो आङो नुनाय बायदि बिदिबा बियो जेब्ला देरो अब्ला बर' आइजोफोरा बेबायदि एम्फौ लाथाखौ बासिनानै ओ बबे बबे मबे बेबायदि गावनि भासा लुनो थाखाय थियारि बेखौ बासि बासि बेबायदि ओ गोबां रोखोमनि खान्थाल बिलाइ एबा गुबुन गुबुन बिलाइफोराव बेबायदि दिंनानै बे एम्फौ लाथाया बेबायदि गावनि थाग्रा एबा गुफुर कालारनि बेबायदि फिथोब बनायनानै सिङाव थायो आरो बे फिथोबखौ खेवो आरो बै फिथोबाव थानाय एम्फौ लाथाया बेबायदि जानो थाखाय थियारि जायो आरो खायसे खायसे फिथोबनिफ्राय ओंखारनानै बेबायदि सिख्रिम सिख्रिम सिखिरिनि महर लायो आरो बि सिखिरियानो फिन खेबो बेबायदि बिदै दैनानै आरो बेबायदिनो सोलिलांबाय थायो आरो जोङो मिथिबावोदि हांसो हांसोआ मोनसे बेदि ओ दाउ जोङो मिथियोदि हां हांसोआ बेबायदि बिरनो हाया थेवब्लाबो बियो थाबायो बेबायदि आयथिङा जोबोर गुवार आरो खुगाया गोलाव आरो बेबायदि जानायाव बेबायदि एम्फौ एनलाफोर जायो आरो हांसो फिननो थाखाय बेबायदि गोबां रोखोमै आदब खायदाफोर दोङो आरो लोगोसे बर' आइजोफोरा बेबायदि दाउ फियो ओ दाउ फिसिनो थाखाय न'नि एसे साइडजों बेबायदि मोनसे ओ थाग्रा दाउ थाग्रा जायगा बनायनानै बेयाव दाउफोरखौ दिङो आरो ओ सानफ्रोमबो फुं ओ फुंबिलि आरो मोनाबिलियाव सानफ्रोमबो बर' आइजोफोरा सिखारनानै बेबायदि ओ माइरंफोरखौ सारनानै दाउनो आदार होयो आरो जों मिथिगौदि दाउनो जानो थाखाय बेबायदि एंखुर होननाय बेबायदि माइरंआनो थेवबो बेबायदि फिसा- फिसा एंखुर होननायखौ बिदि सारनानै होयो आरो जोङो मिथिबावोदि बर' आइजो बेबायदि बोरमा फियो ।ओ जोङो मिथिगौदि बोरमाया जोबोर बेबायदि बेसेन गोसा मोनसे जु -जुनार आरो बेखौ फिनो -फिनोथाखाय बर' आइजोफोरा बेबायदि ओ फुङाव सिखारनानै बेबायदि ओ दोहैयो। बाहेराव आरो मोना -मोना जाबा लाबोफिनो आरो लोगोसे बर' बेबायदि मोसौफोरबो फियो ।ओ मोसौखौ जों मिथियो। बयबो बेबायदि गांसो जाग्रा बेबायदि जुनार होनानै आरो बेबायदि जोबोर गेदेर आरो गोबां रोखोमनि मोसौ दोङ जेरै- जों मि ओ जारसि मोसौ आरो लकेल मोसौ आरो बोरमायाबो बेबायदि गुबुन -गुबुन रोखोमनि दोङो जों मिथियोदि ओ बोरमाा मेन्दा आरो बेबायदि गामिनि ल'केल बोरमा आरो जों मिथिबावो ओ दाउआबो बेबायदि ओ क'यलार आरो लकेल दाउ आरो गोबां रोखोमनि दाउफोर थायो बर' आइजोफोरा बेबायदि दालु-दाला आरो फिसिनायफोराव जोबोद एक्सपार्ट आङो नोंथांनिफ्राय आं जि बाथ्राफोर बुंलांदों बियो माबायदि? नोंथां, ओ नों- नोंथाङा थारैनो मिथिगौ मा बायदि फियो? आङो बारा मिथियाबाबो नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंनोबा बुंनो हागोन दे।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो औ सैथो आरो आंबो मिथियैखौ मोनबाय ओ आङो एम्फौ लाथानि बागै एसे बुंनो। ओ एम्फौ लाथाया बेबायदिनो ओ खावरं बिलाइबो जायो एन्दा बिलाइबो जायो ओ। जोंनि बर' आइजोफ्रा नोंगौ एम्फौ लाथा लायो नाथाय बे एन्दा बिलाइखौ दानि जुगाव ओ एसेबां आं बारा मोननो थांला आरो बिदिनो ओ लाथा एम्फौखौबो बेबायदि बारा ओ लानायखौ जों नुनो मोनला बेनिखायनो ओंखायनो बे एन्दा बिफाङाबो एसे खम जालांबाय बिनिखायनो जोङो दा ओ जोंनि ओ बे खाथि खालायाव लानायफोरखौ आङो बेबायदिनो नुनो मोनो ओ खावरं होननाय बिलाइखौबो जोङो बेबायदिनो होनाय नुयो आरोना। आरो बेबायदिनो औ गोमोनहायनाय बिदि लाथाया ओ बिबायदि देरनानै ओ गोमोन इदि गिदोर जानो थाखाय फिथोब थोबनो थाखाय मोनसे बुंनाय जायो गोमोनहायनाय बेखौ जोङो गोमोनहायनाय बुङो आरो बे गोमोनहायनाय होन्नायखौ जोङो ओ बेबायदि डाइरेकहै जों सिनायनो मोना बेबायदिनो जों खोमायाव लानानै स्रब -स्रब गाबबोला जों बेखौ गोमोनहायनाय बुङो आरो बिदिनो ओ जालिम बिलाइ जालि बिलाइ होननानै बुङो। बे जालि बिलाइयावहा जोङो बे लाथाखौहा सोना दोन जायो बिनि उनावहा बियो फिथोबथोबनानै जोङो फिथोब फिथोबबो मोनो आरो बिनि उनावहा साननै, हरनै बा हरथामनि उनावहा बे फिथोबथोबनायखौ जोङो बो खांनानै जानोबो हायो आरो फाननोबो हायो आरो बेनिफ्रायबो बर' आइजोफोरा बे लाथा लाथाखौ फानानै ओ रांखावरि खामाय नोबो हायो आरो बिनि उनाव ओ बेबाय बिदिनो फिथोब फिथोबखौबो जोङो बेबायदिनो फानहैनो हायो उम बेबायदिनो बे फिथोबखौ फाननानै बर' बिदिनो रां खामायनो हायो। बे फिथोब ओ फिथोब आबो बेबायदि ओ दाम बेबायदि बिदिनो ओ ओ सेरसेयावहा बेबायदिनो मोननो हायो ओ स्निजौ दाइनजौ बेबायदि । बिदिहै मोननो हायो आरो बि बिदिनो दंबावो मोसौ ।मोसौ होमबोला बर' आइजो लायो ओ लायो। ओ बिनि उनाव मोसौखौ जोङो बेबायदिनो ओ मोसौनिफ्राय जोङो मोसौ गायबोला बेबायदिनो जोङो दामब्रा होनानै बेबायदिनो मोसौ बिदि मोसौ फिसा मोननाय जायो आरो बिनि उनाव मोसौ फिसा मोननानैबो जोङो बिदिनो गाइखेर गाइखेरनिफ्रायबो जोङो रांखावरि आरजिनो हायो जोंनि बर' आजोफोरा ओ गावनि ओ गथ गथायखौ फोरोंनो थाखायबो बेबायदिनो थाखा फै जा सुंसनायखौ जोंड़ो नुनो मोनो आरो बिदिनो दाउ अमा होननानै बुङोबा जोड़ो बेदिनो दाउ मासे दाउ मासे बिमा थाबोला बेबायदिनो दाउआ दाख्लाय बेबायदि दैयो नाथाय खायफा फिसाया थाङो खायफाया थैलाङो बेबायदिनो नो ओ बेबायदि दाउफोरखौबो जोङो लानानै बेबायदि फाननानै बेनिफ्रायबो रांखावरि आरजिनो हायो हायो आरो बिदिनो मासे एबा मानै बेबायदि दाउ गोबां लानो हाबा जोङो गोबां बेबायदि फिसा मोननो हायो बेबायदिनो आरो दोनबावो अमा अमा होनबोला जोङो बे ओ अमा खासि बेखौल' लानाय जाया जोङो अमा बुन्दि बेखौबो जोङो अमा बुन्दि लाबोलाय जोङो बेबायदिनो गोबां रांखावरिबो फैयो बिदिनो अमा अमा फिसाखौबो जोङो मोननो हायो बे बे ओ अमा बुन्दि निफ्राय जोङो अमा दा आरजिनो थाखाय बेबायदिनो जोङो अमा बुन्दा होनाय जायो आरो बिनि उनावहा बे अमा अमा बिमाया ओ थाम दान आरो ब्रै दान बिनि गेजेरावहा जोंनो गै फिसा आरजिनानै होयो जोङो बे अमा फिसाखौ जोङो बेबायदिनो मोजां सापर्ट बा गुन्दै ओ ओंखाम बेबायदि संना होना लगायना होनानै बेबायदि जाहोनानै जोङो फेदेरो आरो बिनि उनाव फेदेरखांनायनि उनावहा जोङो अमा फिसाखौ जों हा हाथाय बाजाराव जों फानहैनो हायो अमा फिसानि दामा बेबायदिनो मोननो हायो ओ अमा बिमा मासेया बेबायदिनो ओ ओ दसथा बिदि जिनैथा बिबायदि अमा फिसा होयो। आरो बेबायदिनो बुंनो हाबावो गोबां बोरमा बोरमाखौबो जों बेबायदिनो आरजिनो हायो। बोरमाखौ बोरमाया बेबायदिनो ओ बिदिनो बारिनि ओ हाग्राखौ गांसोफोर जायो बेबायदिनो आरो दुब्लियावबो बेबायदि गांसो जायो बोरमाया आरो बोरमाया बेबायदि जोङो लागै बेबायदि फिसा होयो ओ बोरमा बिमा मासेया बेबायदिनो फिसा मानै माथाम बेबायदि होयो आरो बेखो मोननो थाखाय जों
दाउ अमा फिसिनायनि सायाव माबाफोर बिदि फेहेरबावनो गोसोबा आं नोंथांनि फाय एसे खोनाबावनो हास्दों मिथिनो लुबैदों
नोंथाङा जिबाय जिबादि जिबादि खोथा बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय नंगौ गासैबो सैथो नोंथाङा मिथिगौ आंनिफ्रायबो बांसिन मिथिगौ बेखौ माबायदि फियो नोंथाङा जि बायदि बाथ्रा बुंलांबाय बेबायदि अमानि बागै आरो एम्फौ लाथा आरो बोरमानि बागै आं बिदि बुंनो सानदोंदि। जिबायदि दायो नोंथाङा बुंलांबाय अमा बिखौ जोङो फियो आरो बियो बा जोङो मिथियोदि अमानो होनो थाखाय गुन्दै बेबायदि होनाय जायो बेबायदि जेब्ला जोङो माइखौ खेथि खालामना माइखौ जोङो मिलाव लांनानै सौहैयो अब्ला बेबायदि गुन्दै मोनो बे गुन्दैखौनो अमानि थाखाय जानो होनाय जायो। आरो खायफा अ अमानो बेबायदि थास' रुनानै होनाय जायो आरो लोगोसे बेबायदि ओंखामखौबो गुन्दैजों एबा थास'जों लगायना होनाय जायो आरो लोगोसे जों मिथिबावोदि बेबायदि दाउ ओ दाउफोरा बेबायदि इंखुर जायो लोगोसे ओंखामबो जायो आरो एम्फौ एनला जायो आरो नोंथाङा जि बुंलांबाय बेबायदि एम्फौला था बेखौ आं खोनानानै बेबायदि ओ ओ मोजां मोनो दों मानो होनोमबा आङो बे द एम्फु लाथाखौ बारा नुफेराखै होमबाबो आङो बेबायदि नोंथांनिफ्राय जिबायदि नलेजफोर मोननांगौ एबा जिबायदि आङो मिथियामोन बेफोर बाथ्राफोरखौ आं खोनानो मोनबाय आरो आं दिनै मिथिबाय आङो बेबायदि गियान खौ मोनबाय नोंथां खोनानानै आरो लोगोसे ओ नोंथाङाे जेबो बिदि बाथ्रा बुंलांदों अमा एम्फौ लाथा आरो बेबायदि दाउ बोरमा मोसौनि बागै बेबायदि बोरमा बोरमाफोरा बेबायदि गांसो जायो आरो मोसौफोराबो गांसो जायो जों मिथिगौदि मोसौनि आरो बोरमानि गुबै आदारा जाबाय गांसो आरो लोगोसे नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय गासिबो सैथो आरो नोंथांजों बेबायदि रायजलायनानै जोबोद बेबायदि गोजोननाय थाबाय आरो उननि समाव बेदि रायज्लायनो मोनगोन होनना आसा थाबावो जोंहा होमबा समा जानानै फैबाय नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो गोसोबा बुंनो हागोन
औ औ ओ आं बे लाथा एम्फौखौ बेखौनो बुंबावनो जोङो बे लाथा एम्फौखौ बिदि फिथोबनिफ्राय बोखांनानै बिबायदि बे ओ जानो हायो बेबायदिनो संनानै जानो हायो आरो ना मैस्थाफोरदों आरो बिदिनो गोरान जानो हायो होनबा जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे
गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों दे
आगु जथा